औ नोंथां।
खोनादोंना नोंन्थां
दाय मा खालामगासिनो
दङ नोंथां नै दङ। हेलौ नोंथां। खोनादों दा नोंथां।
उम।
खोनादों ना?
औ खोनादो खोनादो।
ओ बिदिब्ला जों दा बर'नि जानाय खौनो रायलायनोसै ना नोंथां।
औ जानाय लोंनायनि बागै।
औ औ नोंथां। बिदिब्ला जोंना जानाय होनोबा जों बर'आवहाय खारै ओंख्रिफोरखौ बिराद जायो नङा होम्बा नोंथां।
औ खारै ओंख्रि।
जेरैहाय अमा सबाय अ अमा नारजि। अमा अनला नङा होम्बा नोंथां
अमा अनला सबाय।
औ। औ नोंथां।
गोथाव जायो आरो।
औ औ औ औ संनायफोराथ' नोंथाङाबो मोनथिखायो।
औ संनायखौ आं आं एसे मानेस एसेबां एक-एक्सपिरियेन्स गैया संनायाव। नोंथाङा मारै मारै संनांगौ बेखौ एसे फोरमाय।
जोङो अनला खा-अ-अमा जुदि खारै संनानै जागोनबा जोङो। फासवाहाय अमाखौ माने मा अन माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव ओमफाय जोङो ओमफाय उवालाव देयो। ओमफाय आथिखालावथ दा माने टेक्नल'जि जुग जाहैबाय नालाय नोंथां बेवहाय ग्राइडार साइडार ओंखारबाय बे ग्राइडारजोंहाय माने। माबानाय जायो आरो‌। अन खालामनाय जायो आरो। औ औ औ अन गुन्दै औ बिनि उनावहाय। ओरै फारसेथिं अमाखौ संनानै लाग्रोबाय थागोन एवनानै। बिनि उनाव। माय अमाया जेब्ला अलमस्ट जाफ्र मो‌ मो मो मोनसै जासै। होमबाथाय दै होसिगोन। बिनि नाव। दै दुंना दै दुंबाथाय बै अन जि जों माबानानै लाखानायमोन अन गुन्दै खालामनानै लाखानायमोन।
औ।
बेखौहाय माने माबानानै ओरैसे गुदुंङआव गोदौफाबनाय जायगायावहाय माबा होना होसिगोन आरो अन गुन्दैखौ होना होसिगोन। लासै लासै। फ्राय थ्राय थ्राय अन-अनला हरसिगोन आरोखि।
औ औ।
ओमफ्राय बिनि उनावहाय खारै होना होसिगोन।
आ।
औ नोंथां मोनथिं मोरै सङो ओरैनो?
आंथ एसेबां नायबिजिरनाय जाया संनायखौ। बे-बेबादिनो‌ खारैफोरखौबो जोंथि जायो जानाया। जोंथिबो बेबायदिनो अमा बेदरफोरखो जाबाय थायोमोन।
औ औ औ औ।
आ ओ अमा बेदर फोरखौ बैसागो बोथोरावबो बयनियावबो मोनजायो। आरो अमा बेदराव ओ बायदिसिना बैसागुआवथ' ओ बायदिसिना बिदि ओ ओंख्रिफोरखो
औ नोंथां।
माने बिदि जों ओ हाग्रा बंग्राफोरनिफ्राय नायगिदनानै मालाबा गायनाय मै गंफोरखौ गद गथायनानै जोङो बैसागुआ बे अमा बेदरजो जौयै माने
औ जेरै गोखा गोखै बेफोरबायदि नङा होनबा नोंथां? आरो जोङो माने नाफोरखौबो जों जानो हायो खारै नामबा ना जेरैहाय नाफोरजों नाजों खुमब्रा खारैबो जायो। गोबां जायगायावहाय आरो जों जेनेबा दा मोनथिदोन जायो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो सजना बिलाइखौबो जों खारै जायो। ना गारसनानो औ नोंन्थां नङा होमबा
औ सजना बिलाइ मटर ना बायदिस बेब खारै जाजायो। उम आरो सजना बिलाइ बुङोब्ला बिनि बिथाइयाबो मोजां प्रटिन थायो बेखौबो जानो मोजां मोनो।
औ औ नोंथां आरो जोंहा ओरैजा सबाइ अनला अ माबा सबाइ अमा सबाइ अमाबो जायो अमाखौबो जोङो सबाइजों अमाजों मेरला रोखोम खोमै जायो जेरै अमा गोरान जों सबाइ जायो जोङो औ अमाखौ दाइरेक्ट बायनानै लाबोनानैबो जों जायो आरो लोगोसे नाजों सबाइबो जायो। नङा होनबा नोंथां आर आरो जों ओंखा खाम गोरलैयावहाय अनला ना जों बिदि जायो।
औ
औ बेफोरबायदि जायो ओमफाय आरो जा नारजिबो जायो औ नारजिखौबोथ' जों मेरला रोखोमनि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जेरैहाय नोङो जेनेबा नारजि अमा नारजि औ नारजि जो बयलारसो। जायो।
नारजि बयलार
आरो नाफामजोंबो जायो। नाफाम, नारजि। बेबो बिराद गोथाव जायो।
उम
सोरबा सोरबाया ओरैनो जेनेबा मिरामिस जाग्राफोरा मटरजों माने देसि बुटा देसि बुट जों बेजों नारजिजोंबो जायो।
औ
आरो बेखौ मेरला बरनि रिसुवेल्सफ्रावबो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ नोंथांमोन
बर'नि रिसुवेल्स बुङोब्लाथ नाफाम आरो अमा बेदर बेनि उनाव आरो ओ बायदिसिना सामु
औ नोंथां
बेफोरनो नेम गो-गोदो-गोदाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं बे
औ नोंथां औ जोंना बे सामफोरालाय नङा होमबा?
औ
खौ जोङो अनलाजों जायो। गोदोहाय जायोमोन।
औ दाथ गांजेमाफोरखौबो बा-बारा मोननो थांला।
औ नोंथां औ।
खमिबाय।
औ गांजेमा, सिंखावरि।
औ।
नमबा।
औ।
नोंथांमोनथिं माबायदि मोनो नाफोरखौ ओरैनो
नाफोरखो जोंनिथि बे खाथियाव खाथियाव दैसाबो दङ। दैसा फोरनिफ्राय बिदि फाननो थाखाय बेफारिफोर फायो। आरो जोंनि खा याव बे दैज्लां‌ स समावा बेखाथिनि ओ कालबारफोराव बिदि माय दैस-दैसाफोरनिफ्राय दै हाबबोयो मालाबा फोथारफोराव आरो बिदि बिलो बिल बिलो बिलो जानाय जायगा रवा बेयाव ना हाबनानै थालाङो आ बेफोरनिफ्रायनो गुरनानै मोनो बे-बेबायदि अखा हानाय बोथोराव। दैज्लां बोथोराव
नोंथांमोनथिं साम' ह-हमो ना मोजांनो? साम' खनो ना?
सामुखो सामु हमो हमनाया सिगां जेरैबादि मोनोमोन दा बेबायदि नंला आरो खमिबाय।
अ जोंनिथिं दाबो हमो हमनाया जेरै माने साम' लादाय खौ जोङो हाजो जिं जिङआवहाय ओइ हाखर हाखर थायोना अन्थाइफोर थानाय बेयावबो जों साम'लादाय खनहैयो। ओमफाय आरो नैबे साम'आ साम गोलावखौ जोङो दैमा दैयाव लायो ओमफाय आरो बै साम गोस गुसुंजाद गैया होनबा यो? बेखौ औ औ बेखौ जों फोथारावबो मोननो हायो आरोखि आरो खांख्राइ खांख्राइखौथ मिथिखायो नोंथाङा? औ खांख्राइखौ जोङो दैमायावबो लायो आरो दुब्लि बारियावनो एबार मोनसे दालाय खांख्राइ गोरलै गोरलै दैलां सोमावहाय मैथाजों जायो। मैथाजों गोथाव नाङो बाथोन जायो औ खुमब्राजोंबो जायो। माने हाखु दाखु समावहाय बेफोरो जथेस्थ माने बिराद थाब मोननाइ बुस्थु आरो खांख्राइ मैथा बेफोरबायदि जायो। गांजेमाखौथ बारा मोनला खिन्थु ओइ मेसेङावहाय बांसिन मोननाय जायो आरो गांजेमाखौ औ गांजेमा सिंखावरिखौ बै मेसेङाव बांसिन मोननाय जायो मान दै रानसै रानसै समावहाय बेयाव बांसिन मोननाय जायो आरो
औ
नोंसांथिं जेनेबा अमाफोर बिराद फिसियो नामा?
अमा अमा फिसियो आरो फार्मबो दङ।
औ
दा दिया दाना बेबायदि फार्म लुनानै फिसिग्रा जाबाय। सिगांबो सिगां एसे माने ओ गावबागाव न'खरावनो बांसिन फिसियोमोन। दा बिदि बेबाददि फिसिनाया एसे खमिबाय दा इसे खम जालांबाय आरो फार्मफोरावहा खायसे फिसिग्रा जाबाय
औ नोंथां औ जाबाय बेनो आरोना दस्रायाव जोंनियावबो बिदिनो फार्मआनो जाफैबाय बे बे अमाखौनो जों जायो। बिनि अमाखौनो जों दा माने नारजि अनला अमा मेवाइ बेफोरजों जों दा जायो आरो फोरानलाय फोराननानै जानाय। अराव सेख होनानै जानाय। एवनानै जानाय रोखोम रोखोमनि जों दा जा जायो आरो अमाखौ। बेफोरनि फामखौनो किन्तु गोदनिखौ जों न'आव फिसिनायखौसो जायोमोन। जों गोदोहाय औ औ फामु फिसिनाय होम्बा जों जायामोन। माने मारेबा नाङो। आरो
औ।
माने म माने बिराद मेडिसिन होननानै फिसिनाय बेफोरबायदि होनलाबायनानै जों जानाय जायामोन नाथाय नाथाय दिनैनि समावहाय माने जायगाफ्रावबो बिदिनो जाजोब्बाय नोंथां। अमाखौ फ्रामनिसो लाबोजोबसै। बेखौनो जानांगासिनो जोङो बेखौनो रोखोम रोखोमनि जायो।
औ औ
नोंथांमोनथिंबो ओम्बा न'आव फिसिनायफोरा खम जाबाय नामा अमाखौ।
खम जाबाय खम जाबाय। सिगांथ' बांसिन खुसियोमोन। दायो एसे खमिलांबाय औ। हाबाफोर जायोबाबो निया
औ नोंथां।
अमा बेदरफोरखौ मोजां होयो आरो। मोजां मोनजायो थेवबो हाबाफोरावबो
नोंथाङा बयलारजों नार्जिंजोंखो जाफेरबायना मालाबा?
बयलारजों बयलारजों नारजि बेखौ जायाखै आं।
जाफेराखैना जाबाय आं जाबाय गोथावानो जायो। थेवबो जोंहा मोनसे बुंनाय दङ। अमा मेजेमजों। नार्जिजों होननाय मोनसे दं नङा होमबा नाफामजों नारजिजों बेफोरजों बेफोरखौ माने दाननो हाया आरो उफाय गैयियाव जानांगौ जायो आरो औ औ उफाय गैयियावहाय बे ब्रयलारजों माब जानाय जायो आरो बेनो ओमफाय नोंथाङा मेवागोखै अमा अनला बेफोरबायदि जाबायना?
जाबाय जाबाय।
उम उम।
जाबाय दिथां मोजां मोनजायो औ।
नोंथाङा अमाफोर रुनाय जागोना जायाखै अमा रुनाय बेफोरबायदि?
अमा रुनायबो जाबाय। अमा रुनायाबो गोथाव जायो आरो सावना जानाय हांना जानाय बेफोरबो गोथाव। ओ
मोजां आरो बेनोसै सबाय अमा गोरानखौथ' जाखायो नोंथाङा?
औ सबाय अमा गोरान ओं।
बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बे समावनो दो बेसिमावनो दोनथनोसै नामा?
औ जागोन।
औ दे।
दे ओ।